औ
हेल' औ औ गोजोन मोनाबिलि औ खोनादों दे।
ओ बिदिब्ला जोङो आयदानि सायाव सावरायनोसै ना?
औ दे सावरायनोसै।
ओ जोंनि दिनैनि सावरायना लानाय आयदायानो जाहैबाय ओ मिथिंगानिफ्रायहाय बुथुमनानै जानाय ओंख्रिनि सायाव।
औ औ
ओ बर' हारियाथ' गाहायै मिथिंगाखौनो सोनारनानै बा मिथिंगायावनो ओ मिथिंगाखौनो गोबानानै संसार जाग्रा मोनसे हारि नङा होनब्ला? गाहायै बर'फ्रा मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बिफां लाइफांनिफ्रायनो ओ जामुं जाय ओंख्रिखौ बर'फ्राहाय मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै जायो। गाहायै बर'फोरा हाजोआरि बा हायेनारि गामियावनो थानानै जिउ खुङो नंगौना?
औ नोंगौ थारैनो।
बेबायदिनो बर'फोराहाय ओम जेरै मिथिंगायाव मोननाय दिंखिया मानामुनि खिफि बेन्दों ओ अन्थाइ बाजाब नोरसिं खानसिनसा बिदिनो ओ सनाफुलि दौस्रेम गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौहाय बुथुमनानै जायो आरो। बेनि गेजेराव माखासे लाइफांफोरा मुलि हारिनि लाइफां। जाय जोंनि देहानि माखासे बेराम आजारखौ सोखानायजों लोगोसे बिगुरनि बेरामखौबो जों सोखायो।
औ
जेरैहाय माना मुनि रोखोमसे लाइफां फां जायो हायाव रज'यो मोनसे मानलाग्रा रोखोमनि मोनसे लाइफां आरो। जाय लाइफाङा जोंनि देहा नि माखासे एफा एनै लोमजानाय एरिनाय बेफोरखौहाय ओ सोखायो आरो। खानसिनसा फोरखौबो जों ओ खानसिनसा जारि बेफोरखौ जोङो एसे एनै गुजुब्ला एसे देहा लोमजानाय मोनोब्ला बिदिखौ जोङोहाय न'नि दावजों जोङो रोसि फुदुंनानै जायोब्ला जोंनि एसे गुजुनाय एसे लोमजानाय गगा मोननाय बिदिखौ जोङो स्रां मोनो। बिदि होननानै जोङो बर' फ्रा जायो आरो।
औ।
दा नोंथांमोननि जायगायावबो बै बेफोरबायादि ओ मुलि हारिनि लाइफां बा मिथिंगानिफ्राय मोननाय लाइफांखौबो आथिखालाव बर' सुबुंफोरा बाहायनायखौ नुनो मोनो ना?
अ थारैनो माखासे माबाफोरखौहाय लाइफांफोरखौहाय बाहायनायखौनो नुनो मोनो जेरै बुंनो थाङोब्ला जेरै मा होनो बे खार खान खारं बिजौ होनोना बेयावहाय आइरन मोनो जोङो। आइरन होननाय मोनो। मोनसे भिटामिन आइरन । बेवहाय आइ आइरननि खम जायोब्ला मानसिफोराहाय दुरबल जायो नालाय बिनिफ्राय हाय आइरननि गोनांथि जायोबा बेफोरखौहाय खानानै संनानै जायो बेजों लोगोसे ओरै खिफि बेनदों होननाया
औ नंगौ।
खौ जेरै उदै सालुनाय बायदिफोरावहाय मोनोबोला जेरै आलुफोरजोंहाय संनानै जानाय आरो गाव गोजाबो संनानै जानाय बेफोरखौ नुयो आरो ओमफ्राय बिनि अनगायैबो जेरै गगा मोननाय जायोब्ला गुजुनाय जायोब्ला बिदिनो जोंनिथिंजायबो बिदिनो जारि ओमफ्राय खानसिंसा मैगं बेफोरखौहाय खांनानैहाय माने मुनि मुनि ज लागायनानै जानानैहाय मा होनो बानलु एसे होनानै आरो गलमुरिसफोर होनानैहाय दाउफोरजोंहाय ज्रोम फुदुंनानै लोङोबा गारमाफोरा बे गुजुनायाव थाबथा थाबथा मोननायफोरा स्रां जायो होननानै लोङो आरो आरो उम आरो बिनि अनगायैबो ओरै मा होनो बे गारमाफोरावहाय माबा माबा बेन्दों बेनलाफोर थाबथादोंब्ला बे बेनि अनगायैबो ओमफ्राय थालिर बे थालिर फस्लाजों जों जायो
औ।
बेखौहाय माबानानै संनानैहाय जायोब्लालायनो माने गारामाफोरावहाय माबाफोर माने बेजानुफोर थाबथादोंबा माने माबाफोर सुबा रजंफोर माने जानायावहाय जों गोबां बुस्थु मोनजालाङो नालाय बिनिफ्राय माने थाब थोबथा थुबथा जादोंब्ला माबाफोर बुस्थुफोर दंबाय बायोबा बेयोहाय माने थालिर फस्लाजोंहाय थाङो होननानैहाय जायो आरो बिनि देहाया मोजां जायो होननानै। आरो बेजों लोगोसे जोंना ओरै गोबां मैगं खांनानै जायो आरो जेरै दै सेराव बेफोरो मा होनो थांबोला जों नुनो मोनो जेरै सामा लावथि ओमफ्रायायो दाउ फेनदा मै दं
औ
बेफोरखौ जायोब्ला। माने देहाफोरा एसे मोजां जायो माने मा मोनो बोलो मोनो होन नानैहाय जायो आरो नागुर औ ना गुरनो थांबाहाय जोंना बर'फोराहाय लानानै फैयोमोन आरो। दै सेर सेराव थानाय हिसाबै बिदिनो।
बे एलांसिफोरखौबो जोङो दैनिफ्रायनो। बुथुमना लाबोना जाफैयोना?
औ बेबायदिनो जायो बेनि अनगायैबो आरो गोबां मैगंफोर जायो आरो बर' फोरा जेरै-दिंखिया जायो। आरोहाय मा होनो बे प्रेसार जायोबा माने थैफोरा बारा जायोब्लालायनो सजना मैगं जायोबोला। माने सजनानि बिलाइखौ जायोबोब्ला खमायो होननानै बुङो आरो।
औ आरो रोखोमसे लाइफां दंबावोना? जायखौ जों मोखोना होनना बुङो। गोखा ना बेयो रोखोमसे बेबोलायनो फेसार गोनांफोरा जायोब्लायनो बे गोखा नालाय गोखाखौथ' जोङो थै सोबो होननानै मिथियोना? बेखौ खाखौ जायोब्लायनो माने प्रेसारा खमायो होननानै जोङो ओ-फोथायो आरो जानाय खौ जों नुनो मोनो आरो गाहायै जोंहा ओ- न'खरावनो बाहायबोनाय हि हिसाबै आं बेखौ मोनो आरो। आंहा बेनि एसेबाबो रोंगौथि दङ। होनना बुंनो हायो दा
औ बेबायादिनो जोंना बर'फोरा माबाफोरखौ गोदो गोदायथ' माने मुलि-सुलि बांद्राय बे डक्टरफोरनिफ्राय जायामोन नालाय। माने बारां बांद्राय मिथियानोमोन नालाय गामिफोराव थाग्रा हिसाबै बिनिखायनो। जोंना बर'फोरा बेबायदिनो माने मिथिंगायावनो मोननाय माने बिफांनि फिथाइ- सामथाइ। बेफोरबायदिनि। फ्रायनो आरो मैगं-थाइगं बेफोरखौनो जानानैहाय माने गाव गावनि देहाखौहाय गोग्गो लाखियोमोन आरो। आरो बिनि अनगायैबो। गोबां दंबावो आरो जोंहा जेरै बिफां-बिफां होनबाबो बिफांबो होनजायो आरो बिफांनि फिथाइफोरखौबो जानायखौ जों नुनो मोनो ओंख्रि मैगं हिसाबै बिबार हिसाबै जेरै बिबार हिसाबै जेरै जोंना मा होनो खार' खानदाय बिबार। ओमफ्राय ओरै गाम्बारि बारि बिबार बेफोरखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो जेरै मुदुफुल फिथाइ। बेफोरखौ जानायखौ नुनो आरो बेफोर जोंना बर'फोरा मा होनो बेफोरजों जों मैगं मानि खांनानै। जानायनि अनगायैबो बर'फोरा बेफोरखौहाय मा खालामो फाननानैहाय न'खरबो सुंथानायखौ जों नुनो मोनो आरो। जानायल' नङा आरो जानायनि गेजेरजोंहाय बिदिनो फाननानै जेरै फाननानैहाय गाव गावनि नांगौखौ सुफुंनानै लानायखौबो नुनो मोनो आरो जेरै-जेरै बर'फोरा मा मा दिंखिया फानो। थास' आथिं फानो थास' बिबार फानो थास' फेन्था। थास' बिसं आरो बिनि फ्राय मा होनो दाउ फेन्दा। बिदिनो खार' खान्दाय बिबार आरो गोबां आरो माने मान्देस आरो सिबुं। आरो। बिदिनो मा होनो एलांसि। बायदि बायदि आरो बे फोरखौहाय। मा होनो बर'फोराहाय जानायनि लोगोसे फाननानैबो न'खर सुंथानायखौ नुनो मोनो आरो। जोंनि साइदावहाय। ओमफाय बेफोरनि बेफोरनि अन नोंथांमोन थिं माबाफोर दंबावो नामा बेनि सोमोन्दै बुंनो हागोन ना?
बिफोरनि अनगायैबो जेरैहाय ओ दौस्रेम, मैफ्राय। ना आरो खेरा दाफिनि जायखौ जों माथि गालदाब होन्नानै बुङो ना बेबोथ' बर'नि रोखोम जे मुंदांखा ओंख्रि। माथि गालदाब जायखौ जोङो एसे थुरिबारि एसे ओ बाला इदि हाग्रा ओनसोलाव जों मोननो थाङोमोन। नाथाय आथिखालाव जोंनियाव हाय एसे बेफोरबायदि हाग्रा जायगा बा एसे थुराबारि बेफोरबायदि गैयैनि जाउनावहाय जोंनाव थिखालावहाय माथि गालदाब होननाय रोखोमसे मैगंखौ जों मोननो थांलिया। गोदोनि दिनाव जेब्ला जों बैसागु फैयोमोन अब्ला जों बे ओ खेरा दाफिनि जायखौ जों माथिगाल दाब होनना बुङोमोन ना बे मैगंखौ जोङो गोबां बर'फ्रा जानायखौ जों नुनो मोनोमोन। जेरै अमा बेदर दाउ बेदरजों जों जानायखौ नुनो मोनोमोन आरो ओ बिनि अनगायैबो जोङो मैफ्राय ना मैफ्रायाया रोखोमसेहाय ओ बेबो मानलाग्रा हारिनि लाइफां जाय जाय खौ जोङो जायोब्ला जोंहा आइरन मोन नोना मोन से बियो बिनि गाबाबो एसे गोजा जायो। बेखौ जायोब्ला जों आइरन मोनो बेबायदि होननानैहाय जोङो बर'फ्रा जायोमोन आरो आरो मोनसे ओ मैफ्राय बेखौबो जोङो
उम।
दौस्रेम मैफ्राय दौस्रेम बेखौ जोङो जायोमोन आरो बर' फोरा।
नोंगौ दौस्रेम आरो मैथा सिख्लाय ना। मैथा सिख्लाय होनो औै।
आरो रोखोमसे रोखोमसे खलम होननाय मैगंबो जोङो जोंनि ओ ओनसोलाव बा जोंनि मिथिंगायाव जों मोननाय जायो आरो। बिनि थावनाया गोखै जों मैथा बायदि मोनजायो आरो ओ बेखौहाय जोङो ना बेदर गासैजोंबो जानो हा हायो।
औ आदसा आं बे खलम होननायखौहाय दिनैसो खोनाफेरदों आरो।
औ। रोखोमसे लाइफां बेबो जोबोद गोथाव मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय आरो बेखौबो।
होनबा जोंनि बर'फोरा जोबोर मोजाङैनो खांनानै जानानै माने जोंनिसिम दिनैसिमबो बे माबाखौ मिथि होननानै दंना।
ओ बर'फोरनाव मोनसे रोंगौथि दं होननानै जों बुंनो हागोन आरो। गोदो गोदाय जोंनि आजै आजौ समनावथ' जोंहा ओ डक्टर बेफोरबायदि जोंनि देहा फाहामगिरि बेफोरबायदि गैयामोन ना। बै समाव जोंनि आजै आजौमोननि आबै आबौमोन बिसोरो मोनदांनानै जे नैबे लाइफांखौ जायोबा नैबेबायाददि बेरामा हामो बिगुरनि बेराम जायोबा नैबेखौ जानांगौ नैबेखौ फोननांगौ होननानैहाय बिसोरहा एक्सपिरियेन्स दंमोन आरोखि।
औ।
बिदिब्ला नोंथां जोङो दिनैनि सावरायनो लानाय आयदाखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नामा?
औ औ जागोन दे औ।
आयदानि सायाव रायलायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय माखासे आं मिन्थियैखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननायनि थाखाय।
औ थारैनो आं बो नोंथांनिसिम जोबोर गोजोननाय बावहरबाय आरो।
औ गोजोनथों नोंथां।